हेलौ
औ हलौ' नोंथां
औ नोंथाङा खोनादों ना?
औ खोनादों नोंथां बुंलाय
औ नोंथांजों आङो मबाइल बा जानबुंनि बाहायनायनि सायाव ए से माने सावरायनो नोंथांखौ कल खालामनाय जादोंमोन आरो नोंथाङा दा सावरायनो हागोनना
जायलाखि जोंना जानबुं जायखौ जोङो मबाइल होनना बुङो बे माबाइला बे मबाइलखौ जोङो मोनसे मोजां खामानियावबो बाहायनो हायो आरो जोंना गाज्रि खामानियावबो बाहायनो हायो बे मबेलनिफ्रायनो जोङो जेनेबा गाज्रि गियानबो लानो हायो आरो मोजां गियानबो लानो हायो जोंना बिदि बुङोब्ला गाज्रि गियानखौथ जों लानांङा बिदिनो जों मोजां गियान ला नो थाखाय जों मबाइलनिफ्राय जेनेबा एसे जानगाराव थानांगोन आरो जों गाज्रि गाज्रि मुवा गाज्रि मुवा एबा गाज्रि बिदिनो देखायनायफोरखौ बा दिन्थिनायफोरखौ जोङो नायनो नाङा बिदिनो जों बिदिखौ जानबुंखौ बारा बाहायनाङा आरोना जानबुंजोंनोथ जोंनिया जोबोद जेनेबा जों हेफाजाबबो मोननो हायो जेरैहाय जोङो मिथिफेरै जागाफोरखौ जोङो मिथिनो हायो नुफेरै जागा फोरनि सायाव जोङो मिथिनो हायो आरो बेबायदिनो जोंनिया
सोरबाफोर मबाफोर थांबोला जेनेबा जोङो मायबाफोर जाब्ला बा बिदिनो मबबा ससेफोराव जोङो दुखु खस्थ' माब्लाबाफोर बिदि नो मायबाफोर जाफ्लाङोबा जों न'खराव खबर हरनो थाखाय जोङो जानबुंखौ बाहायनो हायो आरोना।
औ
बेबायदिनो जोंनिया जानबुं होनना बुङोब्ला गाज्रि साइद मोनसे दोङो आरो बिदिनो मोजां साइदबो दोङो जोङो सुबुंफोरा बुंनो थाङोब्ला बे म मबाइलाव जोङो गाज्रिबो नुयो आरो मोजांबो नुयो बेबायदिनो जोङो गाज्रिखौ एंगानानै मोजांखौ जोङो आजावना लानांगोन आरोना बेबायदिनो जोंनिया गाज्रि ओ देखायग्राफोरखौ जोङो जेनेबा बारा ओरै नायनो नाङा। बेबायदिनो नोंथाङा जानबुंनि सो एसे फोरमायना होलाय
औ नंगौ औ
नोंथाङा एसे फोरमायना होलाय जानबुं
औ औ जानबुंजों जों माने जानबुं नङाब्ला दा आथिखाल आथिखालावथ जोंहा जानबुं नङाब्ला जेबो खामानियानो जायाबादि जालांबाय मानोना आ बे नङाब्लानो जोंना जाखाया आरो जों गोदोथ बि दिनो गोदोथ जों माबा मोनसे सोरनोबा माबा मोनसे फोरमाय हरनो थाखाय जोङो ओ लायजाम फोरावसो फोरमायहरनांगौ जायोमोन गोदो माने जोंना जान बुं बा मबाइल बिफोरो माने गैयामोन आरो जोंनाव ओ गोदो माने बिदिनो लाइजामफोरावसो हरनानै लिरना हरनानै फोरमायहरनाय जायोमोन आरो नोंथां। औ खोनादोंना नोंथाङा? हेल' हेलौ नोंथां हेलौ खोनादोंना नोंथाङा? हेल' हेल' बे